हेल' औ नोंथां,
औ नोंथां खोनादों, !
मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो थाय
औ मा आयदानि सायाव नों? नोंथाङा आयदानि सोमोन्दै एसे बुंनानै होलाय मा आयदानि नि सायाव आयदानि
जाहैबाय बर' सुबुं समाजनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे सावराय जागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां मानो होनोमब्ला नोंथांमोननि जायगानि गाननाय जोमनायफोरनि सोमोन्दै आं मोनथिनानै मोनगोन आरो नोंथ आं मोनथियैफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै ला बेफोरनि सोमोन्दै सावायो ओ जोंहा गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो बेनिखायनो नोंथां बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मा मिथिगौ आरो नोंथांमोननि जायगायाव गाननाय जनाय बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै एसे फोरमायनानै होन हा हागोन। हागोन नामा?
जागोन नोंथां आं होनबालाय एसे सुंद'यैनो फोरमायना होनोसै।
औ औ दे नोंथाङ बुंनानै होदो।
ओम जोंथ' मिथिखायो बर'फोरा गानग्रा जोमग्रा जिफोरा गाहाय गुबुन गुबुन गाबनि सम मायना रमायना। गोसो बोनो हानाय गाबनि खुदुंजों दाजानाय गोदो गोदाय बर'फोरा गावबााव गावनि जिखौ एबा मिथिंगानि बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बिलाइ बेदरफोरनि हेफाजाब गुबुन गुबुन गाब गाहोनानै गावनो गाव न'आवनो दायोमोन गासैबो मिथिखागौ बर'फोरा गावनो गाव दि होननानै रोंनाय बा गोसोम गोजा मुगा बेफोर गासैखौबो गोदोहाय गावनो गाब गाहोनानै गा गानोमोन।
औ औ।
आथिखालावबो गोबांखो बेबादिनो गावबा गाव दानायखौ नुनो मोनो।
ओम ओम
थिग बेबायदिनो खुन्दुङाव बे गाब गानाय हाबायाव जोबोद गोब्राबथार मोनो गोदोहाय
औ औ
गोजा गोजा गाबाव बांसिन सम लायो होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो ओ ए बेफोरनि अनगायैबो बर' सुबुं माहारिया मिथिंगानि बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बिलाइनि हेफाजाबै सि गावबा गावनो गाब गाहोनानै जि दायोमोन ना गोदोहाय नाथाय समनि फाख फनाव बेफोर हारिमुयख बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय गोमानांबाय बे आथिखालाव ओम आथिखालाव बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ जोङो मा होनगोन हौवाफोरनि गाननाय जोमनायबो आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायखौ जों मोननो हायो।
बेखौलाय गोदो गोदायनिफ्रायबो मोननो हायो नोंथा। औ बुं दे।
हिनजावफोरनि औ नोंथां हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जो दखना आरो साद्रनि गाहाय खायसे खायसे जाय वहाय साेखौबो फास्राबो बुङो बेखौ गासैबो मिथिखागौ हिनजावफोरनि दख'नाफोरखौ ओ गुबुन गुबुन थांखियाव गाननाय बायदिनो लानानै गुबुन गुबुन मोन मोननाय जेरै दख'ना थावसि सालालामाथा बेनि अनगायैबो सरासनस्रै एओरैनो गाननाय दख'ना। बर' हिनजावफोरनि गेजेराव दं गोजान जायगायाव आलासि जानो थांबा एबा गुबुन खामानिनि थाखाय गोजोनाव ओंखारनायाव गाहाय हिनजावफोरा लांगा दख'ना गान होननानै गासैबो मिथिखागौ। लांगा दख'नाखौ न'आव थानाय समाव बिसोरो अग्रुं दख'ना गानो। हिनजावफ्रा थिग बेबादिनो उ जों हिनजावफोरनि नि बेलायाव जोङो लांग्रा दख'ना आरो अग्रं दख'ना ओमफ्राय दख'ना थावसि बेखौ मोननो हायो।
उ उ
बेफोरनि अनगायैबो जोङो सालालामाथा साद्रि एबा फास्रा बेफोरखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे हौवाफोरनि बेलायाव जोङो गामसा ओ मा होनगोन हौवाफोरनि बेलायाव गामसा गस्ला फावग्रि बेफोरफोरखौो जों मोननो हाया आरो थिगबिबायादिनो आरो
औ
ओ गोदोहाय बांसिन जोङो दख' ना थावसिखौ गाननायखौ नुनो मोनोन हिनजावफोरनि बेलायाव उ आरो हवा फनि ब गामसाा आथिखालाव आथिखालावथ' गोदान मोगानि जाहैबाय नालाय आथिखालाव समजों लोगोसे सम लायै गनायखौ जों नुनो मोनसे समजों मिलायनानै गान्नाय जनायखौबो सोलायनायखौ जों एसे नुनो मोन्दों बांसिन आथिखालाव मा होनगोन हौवाफोरखौ मदार्नखौ गानो गोबां सिनायनो मोनसै हिनजावफोरनावबो बिदिनोसै गाननायनि बेलायाव जोंनि ओनसोलावहाय मा होनगोन दाबो गोदोनिखौनोहायनो गाननायखौ नुनो मोनो आरो दख'ना थावसि बहाबा माबा समाजावहायबो होनगोन ओ रंजानाय फोरबो बेफोरावहाय दख'ना थावसि बेफोरखौ बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो आरो हवा फुरनि बेलावहाय गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला बेफोरखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ
थांमोनानि ओसोललामाबादद ल्बा
जोंनि ओनसोलो ज जोंनि ओनसोल होनोब्ला नों नोंथांमोनजोंनो गोरोबो मानो होनोमब्ला गाननाय जोमनायफोरा गासै जायगायावनो गोरोबफ्लेयो जेरैबायदि मानसि माहारिया साफ्रोमबोनि साफ्रोमबो ओ साफ्रोमबो गावनि गावनि गावनि सोलेरखौ होथनाय एबा लाजिनायखौ खोबनो थाखाय गाननाय जोमनायखौ बाहायो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो बयबो बुहुमाव थानाय बयबो सुबङानो गाननाय जो जोमनाय थि बेबायदिनो बर'फोराबो बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ बाहायबोदों
उम
इन्दि बे जिफोरखौ बाहायोम बेफोरखौ आथिखालावहाय इन्दि मुगा बाद बेफोरखौ आथिखालाव असमिया हारिफोरनावसो बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो नों थां बेफोरबायदिनो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होन हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरनाय लानाय बेफोरबायदिनो आरो हिनजावनि हिनजावफोर दख'खौ मोननै रोखोम मोननाय जेरैबायदि लाङागा द खना अग्रं दख'ना बर' हिफोरा बर' हिजाव दानाय लुनायावबो जेना आरो गाननाय जोमनायावबो जेेनामोन गोदो गोदायनिफ्रायनो थिग बेबायदिनो ओम बर' आइजोफोरा बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिा लाइां ओम बिफां लाइफांफोरनि बिला बिलाइ बिबार फिथाइ बायदिफोरनिफ्राय
गाब गायमोन
जि एबा खुन्दुंफोराव गाब गायो बेफोरबायदिनो गाब गाहोनानै गोबां रोखोमनि खोमनि गोजा गोमो गुफुर बायदि गाब गाहोनानैहाय उम गोदो गोदायनिफ्रायनो जिफोरखौ गानबोदों आरो
दाउसा मोख्रे बायदि बायदि आगर जायोन आरो गानोमोन थिग बेबायदिनो गामसाखौबो आइजोफोरानो दानानै होयोमोन दायोमोन बर' आइजोफोरा जोबोद रोंखा राखा बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा रांखावरि आरजिनो बेबायदि फास्रा आरनाय बायदिफोरखौ लानानै थाफोरखौ दानानैहाय बेबायदिनो रां आरजियोन बे रान रांफोरजोंनो न'खर ग'सुंथानो हायोमोन आरो गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोनायावहाय गोबां हेफाजाब होयोमोन होननानै जों बुंनो हाया एबा नुनो हायो जोंनि गामि ओनसोलावनो बेफोरबायदि ओं
लांगा दख'ना गामसा बायदिफोराव आगर एरनाय आर'नाइ गोबां
होब्लाथ' आथिखालाव गोबां आइजोफोरानो जेरैबायदि गावनि जिउसुंथानो एबा रांखानथि